हेलौ
बुं खोनादों
अ
उम
उम जों दा टपिकखौ लानानै रायलायनोसैना सोलोंथाइखौनो रायज्लायनोसै खोमा।
औ
औ सोलों सोलोंथाइयाथ' मा जोंनि मोनसे मा होनो मोनसे मा होनो इमपरटेन्ट आरो ना गोनांथि औ जिउ खांनायावहाय माने नांगौ जानाय मोनसे गोनांथार मुवा बा सोलोंथाइखौ नांसिनो आरोना सोलोंथाइनि गेजेरजों गेजेरजों जों दा एसेबां दावगाबोरोनो हाबाय आरोना बेखौ जों
औ सोलोंथाइ थाबासो सोलोंथाइ थाबासो मानसिया एसे जौगानो हायो जौगानाय लामाखौ नुहरो आरो, आरो समाजाव बेखौ मान होनायबो जायो। जाया सोलों-सोलोंथाइ लायो
औ
हम
सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों दा सिगाङाव जेरैबायदि दंमोन बेनिफ्राय जों एसेबाबो माने सोलायनो हादों ना? सोलोंथाइ गैयामोनबा जों दाहालागै गामि गफायावनो बा हाग्रा बंग्रायावनो रायजो जानानै थागौमोन होननानै जों मिथि मोनो। आरो ना
औ गोदोथ'
जौगाबोबाय आरो दायो।
गोदोथ' जोंनि सुबुंफोरा जोंनि हारिनि सुबुंफोरा बिदिनोमोन जाम्बा जाम्बा गल'फोर गोजामोन। सोलोंथाइखो बारा सायख'वामोन आरो आगो नि मानसिफोरा
औ
बिमा बिफाफोराबो बारा एसे थाल लायामोन।
औ माने बेसेन होआमोन आरोना गोदोनि सुबुंफ्रा सोलोंथाइखौ नाथाय आथिखालाव दा सोलोंथाइनि ब रायलायनाय आरोना दा मुगायावहाय लोगोसे सोलोंथाइ गैयाबा जों जिउआव आरो दावगानोबो हाया। बेखौ जोङो दा बिदिन्थि महरै मोनबोगासिनो आरो
औ औ
सोलोंथाइ थायोबा जोंनो माने गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसाद बा माखासेफोरखौ जोङो बुथुमनानै लानो हायो।
हायो हायो सुफुंना लानो हायो औ।
गियान लानायनि गेजेरजोंसो मानसिया माने जौगानो हायो नालाय ना
औ औ
खौ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों मोननो हायो आरो।
औ औ ना नोंथांमोननि गामियाव उम
गोदोनि जु गैयामोन ना आथिखालावसो ओ आथिखालाव दायो माने बय बबो सोलोंथाइजों माने सोलोंनो थाखायबो माने बेबायदि सुबिदा गैयामोन होनना होननानै जों मिथियो। मोनो आरोना जेरैबायदि दायो स्कुल खाथि खाथियावनो न' खाथिफ्रावनो स्कुल फराय फालिफोर दंना बेबायदि गोदोनि समाव गैयामोन होननानै नानै जों मिथि मोनो आरो।
औ दा नोंथांमोननि गामियाव सोलोंथाइ लानाय सुबुं दङ ना?
सोलोंथाइ लानायाथ' औ दायोथ' दङ गोबां। सोलोंथाइजोंनो दायो माने बादायलायनायनि मुगा हिसाबै माने सोलोंथाइखौ बयबो लागासिनो आरो मोजाङै मोजां माने उथ्रिसारगासिनो बेखौ जों नुगासिनो आरो
औ जोंनिखिबो दासान्दि मोजांथ' गासिनियाबो आगोलनिफ्राय जोबोद मोजां आरो सोलोंथाइनि सायाव बिमारि साब फोराबो एसे थाल लाग्रा जादों गथ'खौ जोथोन लाग्रा जादों
औ
फरायनायजों लोगोसे बायदिसिना गेलेनाय बादायलायनायफोरावबो गथ' बिमाफोरा गथ'फोरखौ एसे माबादों आरो सोलोंथाइ लानो हंगार हरदों।
गेलेनाय बादाय बादायलायनायफोरावबो
आथिखालाव माने सोलोंथाइखौ बयबो बुजिबाय आरोना सोलोंथा मा गायनि बेसेनखौ गोदोनि समाव माने बुजि रोङामोन आरोना सोलोंथाइ लायोबा माने मा जायो जिउआवहाय बे औ माने गोदोनि सुबुं बा इसोरबो बुजियामोन होननानै जों हमदांनो हायो आरोना।
होनब्लाथ' लेखानि अनगा जेरै गेलेनाय देंखो रोजाबनाय मोसानाय बायदिसिना फोरावबो दानिया थाबजानायखौ मोनो आरो नुनो मोनो। आगोलनिस्राय बांसिन
औ
उम आरो बांसिन बिमा बिफाफोरानो दानिया गथ'खौ जोथोन लायो आरो बेफोरनि सायाव
औ
बे फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय होबा जेनेबा फुटबल बायदिसिना गिदोर गिदिर जिथु बुस्थुआ गोजौ थाखोसिम सहैनो हायो बेफोर खेलायाव मुखुब होयो आरो
बेफोर माने सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोरा बांसिन माने सानखांनो हानाय जाबायना आ गोदोनि समाव माने सोलोंथाइ गैयैखाय बेफोरबायदि साननाय हनाय गैयामोन आरो माने सोमजियामोन आथिखालाव बिमा बिफायाबो ना लेखा फोरा गोरों जाबाय बेजों लोगोसे गथ'फोरखौ मा बिथिंजों बा मा लामाजों हगार हरोबा मोजां जागोन बेखौबो साननो हरनो रोंनाय जाबाय आरो आथिखालनि बिमा बिफाया बेफोर गासैबो थाइनि गेजेरजों जादों होननानै जों मिथिनो हायो आरोना।
आरो नुनोबो मोनदों
सोलोंथाइया जोंनि जिउआव माने गोनांथार आरोना सोलोंथाइखौ जोङो लाथारनांगौ
औ
बिनि अनगायैबो सोलों थाइ लानानै जों आथिखालाव गोबां सुबुंफोरखौबो गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हानायखौ जों नुनो मोनो आरोना सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों माखासे गोबां गियान लानानै बिजा लेस मावनो हाबाय ना गाव मा खालामोबा औ मा खालामनानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनांगौ बेफोरखौबो जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों मोननो हाबाय बेफोरखौ मिथिनो मोन्दों आरो गोजोन
औ दानिया फालांगि फालांगिफोरावबो मोजां जोंनि बर' सुबुंफोरा फालांगिफोरावबो एसे मोजां दावगाबोनो हादों आरो
औ
औ बायदिसिना मुवा बेसाद माबा गायनानै होनानै बायदिसिना खेथि खालामनानै जोंनि बर' सुबुंफोराबो सोलिगासिनो दङ आरो
उम
आगोलनिस्राय मोजां जाबोदों जोबोद मोजां जाबोदों
औ
उम माने समाजाव बर' समाजाव जोंनि जेनेबा
माने सोलोंथाइ लानानै गोबां बायदिसिना खामानि मावनानै जागासिनो दं आरो ना
औ
फोरफोर गासिबो माने सो सोलोंथाइनि गेजेरजों जादों होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो
औ औ जोंनि गेजेरावथ' आरो गोबां औ औ बर' रावा
सोलोंथाइ मानिे बिदिङावबो जों दावगानो हाबाय आरोना गोदोनि समावथ' जोंनि बर' रावा मानिे बेबायदि सोलोंथाइ लानो हायामोन जों बर' रावखौ
औ औ औ
गुबुननि रावजोंसो जोङो फरायनांगौ जायोमोन लिर नांगौ जायोमोन आथिखालाव जोङो बर' रावाबो जौगाखांबाय बिनि गेजेरावबो जों गावनि रावआवनो सोलोंथाइ लानो हानाय जाबाय।
औ
माने गावनि रावजोंहाय जेसेबां सोलोंथाइ लायो हागोन ना एसेबां माने गियाना बांसिन मोनगोन आरो जों मानोना जोंनि गावनि रावजोंहाय माने सोलोंथाइ लायोबा बांसिन बुजियो बिनिखायनो आथिखालाव माने
खायफा खायफा आरो खायफा खायफा आनजादफोराव जों गोदोर आनजादफोराव जोंनि बर' रावजोंनो
औ आनजाद होनो हायो औ।
औ नङाब्लाथ' एसे उसुबिदा जायो आरो गुबुन रावजों फरायखांनानै बुजि ना बुजिनानै सो लिरनो गोनां जायोबा मिथिनो गोनां जायो दा जोंनि बर' रावजों जोंनो फरायखांनानै
औ
होनो हायो आरो
बुजि मोननो थाबनो
औ
उम